औ।
ओमफ्राय नोंथाङा बे समाव आंनो फन हरनायाव माबाफोर खोथा सावरायनो गोनां दंमोन नामा नोंथां।
ओंख्रिफोर जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि जानायनि सायावसो रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां।
नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांनो जोंनो साम'खौ बोरै सङो बेखौ फोरमायनोसै नोंथाङाबो आंनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रै आंनो फोरमायनो फोरमायोब्लानो जाबाय बेजोंब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंनि दोरोङारि जानाय सबाय आरो साम' बे सबाय आरो साम'आ जोंनि मोनसे दोरोङारि जानाय आरो नोंथां बे सबाय आरो साम'खौ खालि जोंहा ओ गोबां जोंनि बर'फोरनि हाबा हुखा बे बेयाव बाहायनाय जायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला मिथिं बबावबाफोर जोंहा दोरोङारि एबा ओ जोंनि नि मिथिं दावथिंफोर जायोब्ला बे बोथोराव जोंहा बबेयावबा बे समाव जोंहा ओ बे सबायाइजों साम'खौ संनाय जायो आरोना नोंथां बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे नागार हायै जामुं आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथांनो फोरमायनोसै बेखौ नोंथाङाबो बोरै संनानै जायो सिगाङावनो जोंनो नांग्रोगोन ओ स'बाय आरो साम' बे सबायखौ नोंथाङा मा होनो आंनो नोंथांखौ खावलायगोन बे सबबायखौ नोंथाङा जोंनि बर' हारिनिफ्रायनो नोंथाङा आबाद मावनाय रोङाब्ला जोंनि बर' हारिनि एबा बर' सुबुंनिफ्रायनो नोंथाङा बायनानै लानांगोन आरो मानो होनब्ला नोंथाङा बै टाउनाव मोनग्रा एबा बाजाराव मोनग्रा बै स'बाया गोथाव जाया आरो नोंथां । मानो होनो होमब्ला बे मुलि होनाय नालाय जोंनाथ' मिथिंगायावनो मोननाय गोबोरनि हासारजों बानायनाय स'बाय जायो आरो बेनि थाखायनो जोंना गोथावसिन जायो । बेनि थाखायनो नोंथां हा बै स'बायखौ लादो स'बायखौ लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ बुरा खालामदो आरो मोनसे मोनसे माबा दंमोनना नोंथाङा सबबायखौ देनानै लानानै आराम मा होनो संग्राय सान्द्रिजों सालिनानै लादो आरो बैनि जाहाथे गोसोम गोसोम बाख्लाफ्रा खारजोबो बेनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामहदो जोंनोथ' साम' नांगोनना बे साम'खौबो बै हाथाय बाजाराव फानलाबायनायखौ लानाङा आरो जोंनि बर' सुबुङा फानोब्ला लाजायो मानो होनब्ला बेफोरबो जोंनि दोरोङा जोंनि हारिनिनो मानसिखा नालाय जोंहा बोरै जायो मिथिलायगौ आरो बेबायदिनो नोंथाङा साम'खौ मोजां मोजाङै दैमानिफ्राय लाबोयोब्ला गोथावसिन जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा माबोला मा खालामदो दैमायाव थांनानै एबा दुब्लिबारियाव थांनानै बा दै बोहैग्रा जायगानिफ्राय साम'खौ हमनानै लाबोदो आरो साम'खौ हमनानै लाबो लाबोखांनायनि उनाव नोंथाङा बालथिङाव सोनानै दै मोजांजों सानसेसो खिगार होदो आरो साम'खौ जेब्ला साम'आ खिगारखाङो अब्ला साम' साम'खौ नोंथाङा मा थांगोन आरो सिखानि मददजों बै साम'आव जे साम'नि खिख्लां एबा मा होनो साम'नि खिथु बे गोलाव लावखौ नोंथाङा मा दान स'ना होदो आरो सिखा जों साम'निखौ दानसखांनायनि उनाव बै साम'नि खर' एबा खुगायाव मा थायो गोसोम गोसोम मोनसे दाब्रु ना मा होनो थाय नोंथां। बेखौबो नोंथाङा मा सिफटिफिननि मददजों खेख्लाब खेबख्लाब खालामनानै सायदो आरो बेनि उनाव सायखांनायनि उनाव मा खालामदो बेखौ मना सिङाव सोनानै मनाजों फुदो आरो नोंथां। मानो होनबा फुवाबा मा जायो बै सामाव माखासे बादामालिफोर मा खालामो रज'नानै थायो आरोना नोंथां बिदिनो गोसोम गोसोम जायो ।मानो होनबा बिसोर दैयावसो थायो नालाय? गावसोर गावसोरनि मेलाखौ सुनानै लानो रोङा एबा थुखै दुगैनो रोङा नालाय बिसनि थाखायनो बिसिनाव माखासे मैलाफोर दाखा जमा जानानै थायो नालाय बेनि थाखायनो बेखौ मनाजों फुख'नानै होनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो मनाजों खननै खनथामसो फुख' खालामनाय उनाव जोंखोल खोला जाहोदो आरो नोंथां बिदि जोंखोल खोल जाहोखांनानै मा
हा।
बे माबाखौ लानानै फैदो आरो बेबायदिनो नोंथाङा सबायखौ खालामनोब्ला सिगांग्रो नोंथाङा कुकाराव रु रुग्रोनानै लानानै फुखाराव रुग्रोनानै लाबाथाय मा गोथावसिन आरो साबसिन आरो गेब्लेसिनो आरो बेबायदिनो नोंथाङा कुकाराव मा होनो सबाय गोजाखौ सोनानै लानानै दै एसे होनानै जि एबा जिबा बारसो बेखौ गाबहोदो आरो सबायखौ नि उनाव गाबबोखांनायनि उनाव मा सागं सानानै आरो एसेबाव गेब्ले होबावदो आरो नोंथां बेनि उनावथ' जोंहा जाबाय अब्ला जोंहा मा खालामनोसै साराय जाननानै लादो। साराय जानखांनायनि उनाव नोंथाङा थाव हरदो थाव हरखांनायनि उनाव नोंथाङा मा हरबावदो सबबायखौनो हरबावदो आरो सबायखौ हरनानै एसे खामथाबहोदो आरो बेबायदि समावनो नोंथाङा मा नांगौ रोखोमनि मस्ला फानलु हालदै हाइजें बेफोरखौ हरदो आरो बेबायदि हरनाय समावनो नोंथाङा साम'खौबो हरफ खारनो हागोन आरो साम'खौ हरफाखांनायनि उनाव गोबाव सम मा खालामदो गोदौ होबाय थादो आरो बियाव दैबो दैखौबो बुरजा हरदो नांगौ रोखोमनि बेबायदिनो नांगौ जखानिबो दैखौनो गोदौ होनोनानै रानहोबाय थादो आरो नोंथां। बेबायदिनो गेजेर गेजेर सागं सानानै हरबाय थानांगौ आरो नोंथां। बै माखासे गेब्लेयै बुस्थुफोर थायोना बेफोरखौ गेब्लेहोनो थाखाय बेबायदिनो जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला नोंथाङा मोनसे दोरोङारि जानाय दंबावो जायखौ बुङो खारै आरो नोंथां बे खारैखौ जोङो मा होनो हरनांगौ आरो बे खारैखौ हराबानो जोंना दोरोङारि जानाय जाया आरो दोरोंङारि सबायाइजों साम' जानाय जाया बे खारैया मोनसे नागार हायो आरो बेखौ अनलाजोंबो होनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथांङा गोदौ होनोनानै संख्रै आरि नायनानै मा होनना बेखौ लास्टराव जेब्ला मोनहां मोनहां जायो अब्ला मगा दुन्दिया एबा दुन्दियाखौ खानानै हरनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा सबाय आरो साम'खौ मोननाय जायो आरो नोंथां आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां बिदिब्ला नोंथांङा मोनसे फोरमायना होदो बे जोंनि माखासे बर'आरि एबा दोरोङारि जानाय बर' हारिनि मोनसे ओंख्रिखौ बोरै संङो बेबायदिनो फोरमाय हरदों
दोरोंङारि जानायाथ' गोबां रोखोम दं बेनि गेजेरावनो आंङो जोंनि जे नारजि बे नारजि नोंथांनो फोरमायनो सानदों नारजिंखौ ज अमाजों नङा आलु बो ज हायोा गाव हार हायो आरो बेखौ माबै सनो होनोबा जोंङो गिबियावनो नारजिखौ मोननो थाखाय जोंनो मा नांग्रोगौ फाथोनि बिलाइ बे फाथोनि बिलाइ फो फोरानोब्लानो नारजि जायो आरो ना जोंङो फाथोखौ आबाद मावनानै आबाद मावनायनिफ्राय जोंङो जेब्ला बियो गोजौ गोजौ देरो अब्ला जोंङो बिनि बिलाइफोरखौ खानानै बा बे फाथोखौ दानफायनानै बेखौ जोंङो
मोनसे प्लासतिग फोराव फोरान नांगौ फोरानोब्लानो बे गालांङो आरोना नोंथां बे गालांनायनि उनावहाय नोंथांङा बे फाथोनि बिलाइखौ जमा खालामदो जमा खालामनानै बेखौ मोजांङै स्रम स्रम फोरानदो फोरानखांनायनि उनाव बेवहाय जेब्ला बेयो मोजांङै रानो अब्ला नोंथांङा बेखौ बस्था बा प्लास्टिकफोराव मोनथुमनानैहाय बेखौ खाथुमनानै ओंखाम संग्रा इसुङाव जाय इसुङावहाय बनजों ओंखाम संनाय जायो थुङा नांनाय जायो बे इसङावहाय उखुम मुद बेखौ खाबदावनानै दोननांगौ जाहाथे बेयाव एम्फौफोर जाया आरो ना नोंथांङा आरो गोखा बुस्थुखौयोबा खा बिलाइखाय बेहाय एम्फौआ गोरलैयैनो एम्फौआ जाखाया आरो बेखौहाय बिदिनो जेब्ला बेयो एसे गोबावहाय जायो अ जेब्ला नोंथांङा नारजि जानो सानो अ बेखौ बे उख मुदफ्राय हनानै गिबियावनो नोंथांङा मा खालामग्रोनांगोन बेखौ एसे बासिना लाग्रोनांगोन बासिना लाखांनायनि उनावहाय नोंथांङा बेखौ दैयाव सोमनांगोन दैयाव सोमखांनानै जेब्ला गुरै जायो अब्ला नोंथाङा बेयाव थानाय माखासे रोदाफोरखौ बा बिलोआव ज जोंहा माखासे माखासे दालााय एबा रोदा थायोना बेफोरखौ नोंथांङा बासिनानै गारनो नांगोन आरो थाय बासिनानै गारखांनायनि उनावहाय नोंथांङा बेखौ फिन खेबसेबाव गले गले सुबाय थानांगोन जेब्लासिम बेयाव थानाय माखासे मैला बा जोंहा हा बालाफोर बा हाद्रिफोर थायो बेयो खारागौ माने बेखौ नंगौ, जेब्ला खारो अब्लाथाय जोंहा बेखौ ओ लाबो सेवार बोखांनानै जों नारजिखौ मानि थाखाय सोमो होनबा जोंहा नारजि बिलाइया गिबियावहाय मान ओ गोरान जायनि जाउनाव बेयो एसे दामलानो बायस्लायलाबायनो नागिरो बेनिखायनो जोंङो बेखौ सोमना लानानै गुरै खालामो। बिलाइखौ बिदि खालामखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ दैखौ अरदाबाव जानदो ओ गोदौ होनानै लाखादो बे गोदौबाय था समावनो दै गोदौबाय थानाय समावनो नोंथाङा बे नारजिखौ बिलाइखौ गारसननानै होनांगौ नंङाबा नोंथांङा बेखौ ओ थावजों बे थाव होआ होनायालाय नोंथांङा गिबियाव गाव गोजाै एसे एवग्रोना लानो हायो आर ना नोंथा बिदि एवालासिनो दैयाव दायरेक्ट गारसना हो नो हायो बेनो गारसना होनानै नोंथांङा संख्रिफोरखौ होना लाखानांगौ जाहाथे रुयो संख्रि होखांनानै बिदिनो आ दसे गोदौबाय थाहोनांगौ। गोदौबाय थायोब्ला जोंहा मा जायो उम आ बे समावनो नोंथांङा एसे गोबाव लायो नालाय जोंहा बेयो रुइनो अब्लाथाय नोंथांङा मा खालाम अमा बायना लाबोनाय हथाय बाजाराव अमाखौ बायना लाबोायो अमाया जोंना मा एसे मेजेमसो जा नांगौ आरो ना नोंथां मेजेमसु जायोब्लाथाय जोंहा साबसिन जायो बेयावहाय माने मिलौनाया बांसिन बा गोथावा बांसिन जायो अब्लाथाय अमाखौ एवनानै लानोदो एसे एवनानै लाखांनानै एवफ्रनानै लांगौ आरो बेखौ एवथारनााङा थाव होनानै एव थावखौ गुदुं खालामग्रोदो सामब्रामफोर होनानै इसे एवनानै लादो नांगौ रोखोमनि मस्ला मस्लिफोरखौ नोंथाङा बेयाव बाहायग्रोनो हाखागोन दानिया जोंहा अमा एवनाया जाबाय जों नारजिनि फारसेबो मोनसे जोंहा नारजिखौथ' सियावनो दै खाबाय नालाय जेबब्ला इसे गुरै जायो अब्लाथाय नोंथांबा गोदौबाय थायो अब्ला नोंथाङा खारै होनांगोन खारै होब्लासो जोंहा बे नारजिया गेब्लेगोन ओ जोंहा खारै होखांनानै खार नोंथाङा नांगौ जखानि होदो खारैखांनानै दान्दिसे सम गोदौनो होदो जेब्ला गोदौवो अब्लाथाय नोंथाङा गुरै जानाय बायदि मोन बेखौ सागंबा फाख्राजों नोंथाङा बेखौहाय ओ फाख्रा मारिनांगोन बा सागं मारि नांगोन आर ना नोंथां। जाय सागंबा फाख्राखौ जोङो औवा बा बिफांफोरनिफ्राय बानायनाय जायो। बेखौ मारिनांगोन अब्लाथाय बेयो जोंहा गेब्लेयो जेब्ला गेब्लेयो अब्ला नोंथाङा बेहाय दान्दिसे समनि उनावनो जे जोंनि संनानै लानाय बा एवफ्रामनानै लानाय अमा बेदरखौ बेवहाय गारसननानै होनांगौ गारस'ना होयोब्ला जोंहा मा जायो बिदिनो दान्दिसे सम बेखौ एरै एरै होनांगौ आरो गेजेर गेजेर खोबनानै य खोबलाय बोखारलाय बिदिनो खुस्लिजों एरलाय बिदिनो खालामनांगौ आरो। बिदि खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बेखौ थामजि बा थामजिबा मिनिटसो गोबाव सङोब्ला जोङो माने जे गोथावथि बेनि गोथावा ओंखारसिनो आरो ना नोंथां। बेबायदि दिनो गोथाव ओंखारसिनोब्लाथाय जोंहा मा खालामनो हायो ओ
दान्दिसे गो माबाखानाय उनाव जोङो बे नारजिखौ जानो हानाय जायो आरोना। ओ बिबदिनो जोंहा नारजिखौ गोबां दोरोङारि हाबाफोराव फाथायनाय दङ जे सोरबा सुबुङा सुबुं थैयोब्ला बे सुबुंखौ सावखांना बा फुबखांना फैयोब्लाथाय जोंहा नारजि बिलाइखौ अरगारबोनांगौनो। बे नारजि बिलाइ खौ अरगारबोयोब्ला जोंहा मा जायो बै थैनाय सुबुंजों जोंहा न'खरा समाज जेबो सोमोन्दो गैलाया होननानै जोंहा फोथायनाय जायो बे मानसि थैनायनि मराखास बा मरा खाम खुंनायावबो जोङो नारजि ओंख्रिखौ आं जेरै फोरमायथिनाय आदब बे एखे आदबैनो जोंहा ओ संनाय जहोनाय जायो। जोंहा खारै गैयाब्ला खारैनि जायगायावबो सदाखौ बाहायनो हायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो सोरबा आलासिफोर फैयोब्ला आलासियानो थाङोबा रावबो जोंनि बर' दोरोङा धोरोमावहाय बा जोंनि हारिमुावहाय बे नारजि ओंख्रिखौ आलासिफोरनो जाहोनाय नियमफोर गैया आरोना नोंथां संनानै। दिनै आं नारजि ओंख्रि नोंथांसिम फोरमायथिननाय बेखिनियानो जे जों समाबो जाबाय नोंथां आसा खालामो इयुनाव बेफोरनि सोमोन्दै एफिन सावरायफिननो मोनगोन होननानै एसेनोसै। गोजोननाय थाबाय नोंथां।